अ नोंथाङ नोंथांआ खोनादों ना नोंथांनिखौ एसे लासै खोनादों
औ औ खोनाबाय नोंथां
औ नोंथां एसे गोसाो रायजलायबालाय आं खोनायाखै बारा औ दा खोनादों
औ औ औ औ
औ नोंथाङा बोरैहाय दङ
बुंनाय
औ नोंथाङा बोरैहाय दङ? अ अ। अ बिदिब्ला आङो नों थां बिदिबा आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों ओ मोनसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना कल खालामनाय जादों सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावराय जा
हेल अ बिदिब्ला जोङो दावबायनाय आयदानि सायाव अ। औ नोंथां बिदिब्ला जोङो दावबायनाय आयदानि सायाव एसे सावरायनि।
औ औ सावरायजायो नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा गिबियाव दावबायनायनि बाग एसे फोरमायथिग्रोनो हागोन ना?
औ फोरमायनो
औ नोंथां नोंथाङा दावबायनायनि बागै ओ जा हायो बेखौनो एसे फोरमाय‌
औ औ औ दा दावबायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोङो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां बुं औ बुं नोंथां बुं।
औ। दावबायनाया गावनि जेरैहाय गावारि दावबायनाय जेरै मोनसे बाहागो‌ दाव बायनाय नङा होमबा गावनि जिउनि बेवहाय बब मबेबा मोनसे जायगानि खौरां बेखना होनाय जाया नङा होमबा। बेनि उनगायै बेवहाय साननाय हनाय मोन्दांथिनि मोनसे गोनां सावगारिखौ बेरखांहोयो नङा होमबा दावबायनायनि गेजेर जो जों गावारि दावबायारिनि खायसे जाय गावारि दावबाय हैनो खायसे आखुथायफोर नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
अ नोंथां।
जाय आखुथाइफोरनि गेजेरजों गावारि दावबायारि जेरै गोख्रों नोजोर होना होनाय जायो जेरै दावबायनायाव नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां औ नोंथां खोनादों खोनादों औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ दावबायनायनि बागै माबाफोर सोंनो दङ नामा?
औ औ दङ दङ नोंथाङा जिउआव दावबायफेरबाय नामा? जिउआव।
औ नोंथां थारैनो बिदिब्ला नोंथाङा खोनासो खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों।
दे बिदिब्ला आं दावबायनायनि बागै नोंथांनि सिगाङाव गिबियावहाय एसे फोरमायथिना होनि नोंथाङा खोनासंलांदो बिदिब्ला।
औ औ औ।
ओ अ दावबायनाय होनोब्ला जों दावबायनायखौ गोबां रोखोमनि खालामनो हायो। दावबायनाया ओ जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार। आरो जों बे दावबायनायनिफ्राय गोबां गियानबो बुथुमनो हायो।
हायो हायो औ।
थारैनो दावबायनाय होनोब्ला जोङो दावबायनायखौ जो जोङो ओ जेरै ओ साइकेलजोंबो आइथिंनोंबो दावबायनो हायो आरो आथिखालनि जुगावथ' गोबां गारि मथर ओंखारबाय नङा होमब्ला नोंथां। ओ बे जों गारि मथ ट्रफोरजोंबो दाबसे जागानिफाय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायहैनो हा हायो। जेराहाय जोङो दावबायनो थांब्ला ओ गिबियावहाय ओ। गाननाय जोमनायनि गोनांथि जायो। लोगोसे बेजों बब' बहाबा दावबायनो थांबा जोङो रां रुफा आरो बेजों लोगोसे जानाय लोंनाय दै गोबां बेसादफोर बे मुंवा बेसादफोर लांफानांगौ जायो।
जायो जायो जायो।
खौ थारैनो मिथिखायो जानांगौ। ओ आरोहाय जोङो बेनिफ्राय। बै बे दाबसे जायगायाव थां थाङोब्लाथाय जोङो गोबां रोखोमनि गियान बुथुम नानै लानो हायो। औ जेरैहाय जोङो बै दाबसे जायगानि थासारि बै जायगानि गाननाय जोमनाय बै जाय बै जायगानि रायज्लायनाय राव जेरैहाय जोङो‌ गुबुन दाबसे जायगायाव थांबा जोङो जोंनि रावखौबो बेसोरनो फोरोंनो हायो आरो जों बैसो राय लायनाय बै दाबसे जायगानि रायज्लाय राव खौ जोङो गावबो सोलोंबोनो हायो। बेबादिनो दावबायनाया जोंनि। नि थाखाय जोबोद गोनांथार। आरो जोङो बे दाबसे जायगायाव थानानै जों नु। दाउ नुफुरै बिबार बायदि रोखोमनि नु। फिरै दंफां लाइफांफोरखौबो। जोङो नुनो हायो। आरो जोङो। जोंल' दावबायनो थांनानैबो जोंनि खाथि खाला सुबुं ओनसोलफोराव जोङो दावबायफेरि मानसिफोरनो जोङो। गोबां रोखोमनि गियान बुथुमनानै। होफैनो हायो जेरैहाय। जोंहा गुबुन दाबसे जायगायाव। बैनि थासारिया माबादिहाय बेखौ जोङो। खाथि खालानि ओनसोलनि सुबुंफोरनो। फोरमायनो हायो बैफोराव माबादिहाय गानो माबादिहाय जायो जेरैहाय जोङो ओंखाम जायो नाथाय बैफोरो टिनि सुबुं फोरा माने ओंखामबो जायाबो जानो हागौ जों बेखौबो फोरमायफोननो हायो बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा गियान
औ औ नंगौ
थाङोब्ला नोंथाङा मिथिखागौ जिहुटु आथिखालाव जों गोबां फिसा फिसा पार्क रिजर्ट बिदि ओंखारखाबाय ओ बेफोर रिजरफोराव जेरैहाय जोङो थांनो गोनांब्ला ओ गिबियाव ड्रेसफोरजों ड्रेसफोर ओ गोदान गाननानैबो थाङो आरो बेहाय जोङो बे जायगायाव थांनानै जों नुफेरि बिबार फिरि दंफां लाइफां नुफेरि जायगा बि फोरखो नुनो मोनो एबा बेफोराव जोङो गोबां रोखोमनि गियान सोलोंनो हायो बुंनो
औ औ औ औ नंगौ
ओ दावबायनाया जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार जों दावाइनिफाय माखासे मि थि मोनै गियान सोलोंनो हायो आरो जोङो दावबायनाय होनोब्ला ब्लाथाय जोंहा ओ बासजोंबो दावबायो बि दिनो गोबां ओं गोबां दावबायनो हायो जेरैहाय खाथि खाला ओनसोर गोरो गोजान ओनसोल
नंगौ नंगौ
जोङो बे दावबायनायफ्राय जोङो मोनस जे बिजाब एबा खन्थाइफोरखौ सुजुनो हायो हयट' नोंथाङा बेखौ मिथिखायो जानांगौ जेरै जोङो बिनिफ्राय बै दाबसे जायग थाना बेनि समायना ओ मिथिंगानि नुथाय बेयाव मा दाउ फोर दङ बेयाव बेफोरनि जायगाया माबायदि बेयाव दैमा दैसा थासारि मिथिंगानि निजोम जायगा बेफोरखौ लानानै जोङो दाबसे जायगायाव थानानै जों बेफोरो मोनसे मोनफा मोनफा जोंनि जिउआव दावबायनाय
औ
ओ नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै आरो बेफोरनि अनगा माबाफोर फोरमायनो हाबावगौ ना जा हायो नोंथाङा एसे फोरमायदो
दावबायनाया जोंनि जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो होननानै आं सानो नङा होमबा औ औ औ औ दा जों दावबायनांगौ दावबायनायनि गेजेरजों जों मोनथियै खोथा मोनथिना मोनो नुयि जायगा नुफे-नुफेरै जायगा नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथां हेलौ दा जों औ औ औ औ औ बेबायदिनो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनो थां दावबायनो थाखाय जोंनो गोबां रोखोमनि गोबां बिबांनि बेसाद मुवा बेसाद लानानै थांफांनांगौ जायो लोगोआव नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो बे बाथ्राया सैथो औ
जेरै जों लांफानांगौ जायो दै जाग्रा बेसाद बायदि बायदि रोखोमनि जेरैहाय गोजान जायगायाव दावबायनो थांनो थाखाय जोङो जेराव गोजान जायगायाव थाङोब्ला जोङोथ' सानसेजोंनो फैफिननो हाया नालाय बेनि थाखाय जोङो उन्दुनो थाखाय मुस्रि गानग्रा जोमग्रा बायदि गावनि गोनां बुस्थुफोरखौनो जों लांफानांगौ जाज जोबो नङा होमबा नोंथां
नोंथां
औ औ औ औ थारैनो जों दावबायना दावबायना मोननाय गियाना जोंनि गोसोआव था-थाबैनो हाबफिनो आरो न' नङा होमबा दावबायनानै दाव बायनानै खोनानानै मोननाय गियाननिख्रुयै दावबायनानै मोननाय गियाना साबसिन एबा मोजांसिन जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो बे बाथ्राया सैथो आरो आङो नोंथांनो मोन से फोरमायबावनो सानो जे
औ औ।
ओ थिग बेबादिनो बुंनो थाङोब्ला ओ सासे खुदिया जोनोम जानायनि फ्रायबो बेबो मोनफा मोनफा दावबायनाय जेरैहाय बे खुदिया मोनसे न'खराव जोनोम जागोन बेनि सोद्रोमाफोरा जेरैहाय बिनो ओ दावबायनाय रोखोमै बिनो गिबियावहाय गाननाय जोमनाय गोन बेयो ओम ओ जेनेबा थाबायनो रोंगोन बिनि उनाव बिनो बायदिसिना राव सोलोंगोन बेफोरबो ओ सासे खुदिया उन्दै खुदियानि जोनोम जानायनि उनावनो बेबो मोनफा मोनफा दावबायनाय। ओज जायनि जाहोनाव जोङो बेखौ जोङो गोबां गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जेरै ओद ओ राव फोरोंनाय लेखा फोरोंनाय फरायनाय बेफोरबो ओ जोंनि मोन मोनफा मोन बा दावबायनाय होननानै जोङो मिथि
ओ ओ ओ औ औ नोंथाङा
फरायनाया औ नोंथां बुं
औ नोंथाङा ओरैनो माबे माबे जायगायाव दावबायफेरखो ओरैनो?
अ' नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा खोनासं।
औ
बुंनो थाङोब्ला आङो ओ जोंनि खाथि खाला ओनसोल जेरै हाय गोबां रो रिजर्ट पार्क फिसा फिनला आथिखालाव दाउवाव एसे लुनाय फिसा फिसा पाक ओ बेफोरो, जेरैहाय जोंनि खाथियाव जोबोद समायना समायना जायगा दं जेरै हाजो जोहाला थानाय दैमा दैसा बिदिनो गोबां रोखोमनि जायगा दङ, बिफोराव दङ दाउसिन दाउला बायदिसिना बिबार बिबार बाग गान बिदिनो दंफां लाइफां जोंनि बि बेफोराव थांबाबो जोङो गोबां गियान सोलोंनो हायो, जोंहा जेरै जोङो बि बे जोंहा बिब फोराव थांबा जे बुजो जो मिथियो जे मोन जायगायाव दावबायनो थांबा जोंहा, ओ दैनि गोनांथि जायो नोंथाङा बावैसो बुंलांनाय बायदिनो, गो ओ बेहाव जोंहा जाग्रा मुंवा अर्दारनि गोनांथि जायो आरो बिदि गाननाय जोमनाय बिब थ' जोंनि जिउआव ओ थाखायो नङा होमबा? ओ बेजों लोगोस जे आं ओ जों बे खाथि खाला ओनसोलफोराव बेरायनाबो गोबां गियान मोननो हायो जेरैहाय जोङो बारसे बिबारखौ बारसे बिबार नुफेरे गाब जेनबा बायदि रोखोमनि बिबार फोरखौ जोङो मिथिना मोनो बे बिबार खौ बेफोरबाददि मुङै मिथियो बिदि बेफोरबादि जों बि दिनो दावबानिफ्रायनो गोबां गियान सोलोंनो हायो आरो नों थाङा ओव नोंथांमोननि ओनसोलाव खाथि खाला बेफोरबायादि दावबायनाय जायगा दङ नामा आरो नोंथाङा बेफोरबादि ओ जायगायाव दावबायनानै ओ माबाफोर गियान सोलोंनो हादोंना दे नोंथां बिदिब्ला बुं औ औ
औ औ थारैनो दावबायनानै नुनाय एबा दावबायना मोनबोनानै जों गोबां खोथा जों मोनथिना मोनदों जोंनि जिउआव नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जों नुफेरै जायगा जेरै नुफेरि जायगायाव जों थांनानै बेफोर जायगानिफ्राय जा नेमखान्थि आसार खान्थि बिसोरनि जा जेरै माबायदि थायो माबादि आसार खान्थि बिसोरनि नेमखान्थि बेफोरखौ जों नुबोनानै गावनि जोंनि गोसोआव गोबां बाथ्रा जों बुजिना मोनो एबा मोनथिनानै मोनो
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ नोंथां
औ थिग बेबादिनो
ओ माने बेबादिनो जोंनि जिआव दावबायनाया जोबोद गोनांथार आरो ना नोंथां ओ
थारैनो
औ बिदिब्ला ओ समाबो जाबाय ओ जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ नाय जाबाय नोंथां गोजोन्थों
औ गोजोन्थों थारैनो औ दे